खोनाबाय नै दासो, मा खामदों?
जिरायगासिनो दं आब', नोंहालाय मा खामदों?
ओरैनो दंथ'यो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों।
मा ओंख्रि संगोन?
खुमब्राजों ना संनो नागिरदों हागासिनो। बहायथो दं न'आव?
दस्रायावसो।
ए ट्रेन गाबनाय खोनादों अहायबा दं?
खा-खाथि जायो।
ए।
आं बासुगावाव थायो नालाय दा।
ए बे माबाथिं रेलगारि खाथिथिं? थै ना माथो
बारसिं हारसिं।
ए।
बबेयाव आब' मोना?
जोंना खाजोलगावखौ मिथियोदा?
औ मिथियो।
उम बाजार मैया हरखांखाबायमोनदां नों? आंनो औ । नोंनो हरफिननो होनबाय आङो दाना बा चार्ज गैयिखाय चार्ज होनानै उन्दुलांफांबायब्रा दोनो
ए।
चार्स गैयिनि चार्स होग्रोसां आं दा हरसै आं साननानै ।
आब'ना हा-हाब्बाय नामा फैसाया?
औ। दाखालि खननै जाबाय खननै खननै।
अ ओमफाय आंना मानो सिखाङाथाय?
रिफ्रेस हो।
रिफ्रेस माने?
माने जुदि नोंना माबाखौ देखायाखै रांखौ देखायाखै?
ओहो ओहो।
ए माने जुदि देखायाखैबा बैयो मोन्थाम मोन्थाम गुन मोन्थाम दंना
औ ए।
अब्बा ओमफ्राय उनाव जायोबा ओमफ्राय उनावहाय बेयावहाय रां देखायग्राबो नायबानो जाबाय ।
ए।
थाम
एह।
खनसेयाव दाइनजिनैल' मोन्दों माने बांद्राय रायज्लायनोबो माबायासै ना ।
अ आंना ओमफाय ब्लेंकसो थांसिगोन नामा दा बे गोदानसो जा फिनसिगोन नामा?
ओहो मानो जानांगौ
बे सिगांनिया थाहैयो ने?
औ सिगांना थागोन नों मैयासो दा फार्स्ट
मैयासो औ।
औ दि-दाजों खनबेसे जाखो?
आं दाजोंसो सातबार जादों नै।
सातना?
औ
होमबालाय माबासिगोन ओमफाय माबा रांखौ देखायाखै ने? र' आं दाहायो माबा खामना हरगोन।
औ आं नोंनाव र' दा वाटसापआव हरगोन आं औ।
औ बेयाव खोन्थाहरगोन आं।
एम्बु गाबदों नामा साइदआवलाय?
उह माने सानथाम जाबाय जोंनिथिं माने अखा हाबाय थानाया। एकदम दंग' दंग' दै थाजोबबायना। मैयानिफ्राय होगासिनो गाबगासिनो सानसे। हरनिफ्राय सानसिम दिनै।
उम
मिनथिया अखाया हादों आब' अखा हागासि
ए
खाथि जाखायोनाबा सु औलाय नोंसिनिजों नोंसोरनिफ्राय
औ औ सि माबायानो जागोनदां सय साथ दस किल' थोरसो जागोनदां।
बार' थेर' जागोन खोमा बार' थेर'सो औ।
जानो हागौ।
बिदामोन दं नै।
ए माने एसे सिरि जायगायावहाय थानो रायलायनांगौ नो बे साइ बाहेरानि साइडनि बे खोनादेरबा दानख' जायोनो।
ए
उम गाइडलाइन्सखौ नुखादों दा? उम नै आंहाबो होनफ्लां बावबायसो ओमफाय
उम बावदुलाय लाङोना?
औ बिदि होनदेरबाथाय आरो थाद' थाद' रायलायबाबो माबा जाहैबाय आरो दानख' जाहैबाय
उम
मा मा मैगं दं आ बुं होनहरलाय।
जोंनाव सबाय बिमा दङ सबाय बिमा दाङा मैगं ओमफ्राय मैथा बांगाल मैथा जुखाम जोगोनार खुमब्रा। बेल' दङ नोंसिनालाय?
जोंनियाव मैथा दङ आमफाय खुमब्रा। ओमफाय थारुनबो इसे दङ।
ए दाबायदियावनो गायो नामा थारुनखौबो?
थारुना दा खोजाजोबनाय जाबाय।
औ माबायावसो मोनजा गोजां बोथोरावसो मोनजाहैयोमोन नामाथाय? मेसें बोथोराव ओम ओम। बिदिनो जोंनाबो गाइयोमोन‌ सिगां जोङो दा गाइयाखै एबाराव।
औ।
बारा जायगा गैया नालाय अ खा हाबा आरो गेल गेल जायो।
माइफोर गायखांबाय आब' मोना?
गायनोसो नागिरदों।
मालानिफ्राय गायजेनगोन?
ब्रिहस्प ओ मा होनो ब्रिहस्पतिबार बिनिफ्राय गायसिगोनदां।
औ।
जोंनाबो गायो। सात बिगा गायो।
गायजेनबाय?
गायजेनाखै जोंनिजों उनथारावसो गायो। जोंनि बे हायेन ओनसोलाव गायजोबनानैसो उनाव गायो ला साव।
ए जोंनिथिं थ दा नै मालाय सोरबा सोरबा गायखां बावसिगोन। जा ओंखामनि आवाज खोनाजोब्बाय। साबेसे थायो नोंसोरलाय?
एगार' जन जायो दा। औ।
फ्रालाय नोंसोर सङोना
संनाया जोंनो सङो गुबुन गैया रावबो।
ओंखायनोथ' ज' मावनानै जाबो संनानै।
थांबाय।
औ।
फैबाय मोनायावबो संनानै जाफैफिनबाय।
बासुगाव कलेज आव नो?
बासुगाव कलेसावनो औ‌।
मायाव
द आं बिए आवसो लादों बड' मेजराव
ए
सेकेन्ड सेमिस्टार
ओमफ्राय दे मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो।
औ बर'नि ओंख्रिफोर
ओं गोथाव गोथावबो खोन्थाखादों
दाउ नारजि अमा बेदर ओमफ्रायो ओ मैथा ना ओ हांसो खुमब्रा
आरो दंबावना
दंबावो दंनायालाय नों खिथादो दे माखासेखौ
खुमब्रा दाउ जाजोबबाय सबायजों साम' साम' फाथ गोबाब नाथ
औ।
ओमफ्राय एम्फौ ला था।
एम्फौ लाथा। बावलाङो जे बर'नि एम्फौ लाथा।
जायो एम्फौ लाथा।
जायो औ गोथाव मोनो।
आहा जानो हाया मानो।
मानो।
उम। एम्फौखौ नायनो बोरैबा ओरै मान
दांनो हानाय नङा होमबा।
उम।
सेबा सेबा। गिलाबायोना नोंबो गिगोन खोमा होमबा।
खाथियाव थाफेरबाय खिन्थु दाङाखै आरो। मेव मेव। आयु बोरै आं। बे साननायजोंनो ओमफ्राय आं जाया आरो माने जाफेरनायाखै उन्दैनिफ्रायनो जाखाया बे एम्फौखौलाय बोरै जालाबायनांगौ उम। मालायफ्रा साब्रै जोंना। आं जों सानो जेन'बा आदा आं ओमफ्राय आइ आफा। नोंसिनालाय।
जोंना साबा आब'। आइ। आफा आं बिनानाव सानै।
ए नों देरसिनखा ओमबालाय।
आंनि सिगां सासे दंबावोमोन बिब' हाबा जाबाय बे आं सेकेन्ड आरो।
ए। हौवा सासेल' खम खर' गिदिर जागोन बे।
गैया खर' गिदिर जानो हाया। औ
ए
थाखा फैसा दंबासो खर' गिदिर जानो हायो।
उम
बिबानो मोननाय जायो। बिबानानो मोननाय बासो।
मोनसे जाहैबाय खायफा फिसालाय सासेल' होननानै जि अनोना।
औ
ओमफ्राय मा मा फिथाइ सामथायाइ दं न'वावलाय?
ओ न'वाव दङ थाइ जौ दङ खान्थाल।
उम
ओ लिसु दङ ओमफ्राय नैबेयाव जों दा थाग्रायावबो बिदिनो दङ थाइजौ दं। ओमफायो कमला दं। आमफ्रायो मैथ्रु मैथ्रु फिथाइ।
ओ
नोंसिनिजों
जोंना जोंना थाइजौलै दासो देरहांदों फि नो थाइयानो थायाखै ओरै खान्थाल दंमोन। दानफायबाय। बांद्राय लामा न' गुदियावखायनो दानफैनाय जाबाय। खोमसिबो जायो नालाय। ओमफ्राय मा मा गाब मोजां मोनो खोनथादो।
गोजा गुफुर
उम
गोथां गासैबो।
उम बायदि बायदि
बायदि बायदि
बिदिनो सोंलालाबा
सोंलाबायायनांगौ ओमफाय मेगंफोरखौ मा मा मेगंखौ बर'नि मेगंफ्रा मा मा मुंजों गाब्रियो
उम मामोनहाय अबेबा अबेबाखौ अ' बैयो फोर लाबावदोंना
उम फोरलाना बहल बहल जोगोनार
उम बहलखौथ' फोरला होनो ओमफ्राय जोगोनारखौ मा माबा होनबावोमोन ना औ खाख्लौ बावलायलांबावो।
जोगोनार
उ जोंथिं बांसिन जोगोना होनो ओमफ्राय साहाबाथ' खाख्लौ होनो।
खाख्लौ होनो औ
उ
रायदों बिजौ दिं दिंखिया र'द हाग्रा सिं सिंनि मैगंफोरा
औ खिफि बेनदों दं ओमफ्राय आरो मा दंबावो थाराय थाराय
थाराय औ थाराय।
अन्था बाजाबनै बेफोर दंबावोसो
गोसोआवनो फैया फैया जायो।
दा स अ नै बे बेबायदि दंबावोमोन बुंनो सानलायलायो।
औ जासिगोन खोमा ने आब'?
समाबो उम दे
औ